नोंथां औ खोनाबाय नों
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों औ खोनादों नों औ औ गोजोन बेलासि नोंथां
नो-नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलानायखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां।
अ दा नोंथां जोङो जेन'बा जोंनि आबहावानि सायाव सावरायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन
जेन'बा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ माबोरै बासायनो हायो बा बिफां लाइफाङा जोंनो मानो गोनांथि बेनि सायाव सावरायनोसैदां नोंथां फंनैसो
औ जागोन दे नोंथां।
दा नोंथाङा आंनो फोरमायगोरदो जेन'बा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ माबोरैबा जोङो संरैखा खालामनो हागोन?
औ बिदिब्ला हागोन नोंथां औ बिदिब्ला आं बुं आं नो थांनो फोरमायग्रोनोसै। ओ बिफां लाइफांखौ जोंहा संरैखा खालामनांगौआ जोबोद गोनांथिथार होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां बिफां लाइफाङाआनो जोंनि आबहावाखौ बा गोग्गोमै दिदोमै बा समानथि दि लाखिनायाव गोबां हेफाजाब बा मदद होयो। जोंहा बिफां लाइफांखौ नाङा फाङा दानफायलाबायगारनो नाङा आरोना माने जायनि जाउनाव जों बिफां लाइफां दानफायोबा जोंङो आबहावाया दिदोमथि गैयि थासारियाव सोम जागोन जायनि गेजेरजों जोंहा बुहुमना दुंखाव खावनाय बायदिसिनाया सोमजिनो हागौ बेनि थाखायनो जोंङो बिफां लाइफांखौ गायनो नांगौ आरो ना। जुदि फांसे बिफां दानफायोब्ला जोंहा फांनै बिफां गायनो नांगोन बिदिनो बिफांफोरखौ गायनानैहाय जोंङो जोथोनबो लानो नांगोन‌ बिफांखौ ओरैनो गायनानै दोनोबाल' जानाय नङा थां बिफांनो जोंनो बिफाङा मा गोनांथि जादों। बा बिफांनो दै नांगौ ना हासार नांगौ बेफोरखौ नोंथाङा नायफिनबाय थानो रोंनांगोन आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां सुबुंफोरानो बिफां लाइफांनि आबाद मावनानैहाय जोंहा जिउ खुंबोगासिनो दङो जायनि गेजेरजों बिसोरो नखर संसारखौ दालांनो हागोन आरो। थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो होनोबा बिफां लाइफाङा जोंनो जाग्रा आदार होनायजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ होनायजों लोगोसे मा खालामो जोंनो थानो थाखाय न' लुनायाव हेफाजाब होयो बिदिनो जोङो साया होयो जों हां लानाय गेस अक्सिजेन गेस बिफाङा अंगार एंगारना होयो आरो जों एंगारनाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बिसोरो सोबनानै लायो। थिग बेबायदिनो जोंनो बन होयो। बेबायदिनो बिफां लाइफांजों जोंङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर जेरैहाय सियार टेबोल बिसिना बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोंङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो हायो आरोना नोंथां। आरो गुबैयै बिफां लाइफांखौ जोंङो संरैखा खालामनांगौ होनोब्ला बिफां लाइफाङा मा बिफां लाइफाङा जोंनि अरनफोरनि जिब जुनारफोरनि थाग्रा जायगा आरो ना नोंथां बिफां लाइफां गुदु बा हाग्रा गद'आवसो जोंहा जिब जुनारफोरा थायो। जुदि बिफां लाइफां गैयाब्ला जिब जुनारफोरा बहा थानो। आरो दाउफोरा बिफां लाइफांफोरावसो बांसिनैनो बाहाबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो। जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां गैयाब्लाथाय बिसोरनि थाग्रा न' खुलियानो गैया जागोन। अब्ला मा जागोन जों सुबुं आरो जुनारफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन। बेयो माबोरै जागोन होनोब्ला बे जुनारफोरा आदार गैयै जायोब्ला जोंनि ओनसोल बा गामि ओनसोलफोराव हाबफैगोन। आरो बिसोर थाग्रा खुलि नागिरा जेथिं मिथिं गिदिंलाबायगोन आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनो ओ मा खालामो दै जगायनायाव गोबां हेफाजाब होयो। बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो जोंहा नांगौ रोखोमनि अखा हायो। बे अखाजों जोंहा आबाद मावनाय बा अखानि दैखौ दोनथुमनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो आरो। बा मुलाम्फा खालामनो हायो ओ बेबायदिनो बिफां लाइफांनि रोदाफोरा मा खालामो जोंहा हाखौ हमथाना लाखियो। बा हा गिसि गानायखौ बिफां लाइफाङा हमथानानै लाखियो। जुदि बिफां लाइफांनि रोदाफोरा हाखौ हमथाना लाखिया अब्ला हाया गिसिलांबाय थागोन। आरो जोंहा मोनसे समाव हानि जे ओ जेंनाखौ जोंङो नु नुनो मोनगोन आरो आथिखालावथ' जोंहा गोबां ओनसोल बा जायगा दुब्लि फोथारफोरावनो हा गिसिखानाय बा जोंहा दंग' लङा जालांनायखौ जोंङो नुनो मोनगासिनो। बेफोर मानि थाखाय जादों होनोबा बैफोर ओनसोलावहाय नांगौ रोखोमनि बिफां लाइफां बा गैया बे बिफां लाइफांनि रोदाफोरा जोंङो हाखौ हमथा लाखियो नालाय‌। जायनि जाउनाव सानफा एफा बेफोरो जोंहा खुरखालांगासिनो दं आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो ओ बिफां लाइफांनि गेजेरजों जोंनो जोंहा जोंनि बुहुमखौ सोमखोर समायना बा जोंनि मिथिंगानि नुथायखौ समायना जानायखौ जोंङो नुनो मोनो। बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरानो बिफां लाइफांखौ लानानैहाय मा खन्थाइ सुजुनाय रायथाइ सुजुनाय बायदिसिना सिमां सुजुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथा थिग बेबायदिनो ओ बिफां लाइफांखौहाय मा खालामो गोबां सुबुंफोरानो दानखुमानानै फानो आरो ना हाग्राफोर बायदिसिनाफोरावहाय बिफां-लाइफां दानखुमायनानै गुबुन फारसेथिं फानखोमानायखौ जों नुनो मोनो बा खोनानो मोनगासिनो आथिखालसिमावबो नाथाय बेफोरबायदि सोलिबाय थायोब्ला सानसे समाव बिफां लाइफाङा जोबस्रांलांगोन जोंहा जोंनि आबहावायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा हां लानायनि बेरामफोरखौ जों बुंनो हायो आरो आरो बिगुरनि बेरामफोरखौबो जों बुंनो हायो बिफां लाइफां गैयाब्ला आरो बिफां लाइफाङा माखासे ओनसोलाव मा जानानै दं होनना बुङोब्ला माखासे ओनसोलाव फेक्ट'रि जायखौ जोंङो दारिमिनसालि होनना बुङो। बेफोरबायाददि खुलिनायनि जाउनावनो बिफां लाइफांनि बिलाइफोराव माखासे गाज्रि मैना ओ हाद्रिफोरा सिथाबनानै थादों‌ जायनि जाहोनाव बिफां लाइफांफोरा हां लानो हानाय एंगारनो हानाय सक्तिया गैयि जानायनि जाउावनोाव बिफां लाइफांफोरा रानस्रिलांनो हमो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बिफां लाइफांखौ गायनायनि मोनसे ओ बुहुमनां आबहावा सान जायखौ बा जुनाव जोंहा फालिनाय जायो। बेबायदि जोंहा फालिनायाव जोंहा बिफां लाइफां गायनाय जायो। बिफां लाइफांखौ गायनानै जों मा खालामो हासार दै होनायजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंहा जेवरा दुमनाय जायो जाहाथे मोसौ बोरमा बा जिब-जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो बेनि थाखायहाय जोङो बेखौ जेवरा दुमनानै दोननांगौ जायो आरोना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोङो बिफां-लाइफांखौ जोंनो गोनांथार होननानै जोङो बुंनो हायो जोंनि जिउआवहाय ओ बेबायदिनो नोंथाङाबो माबा मोनसे बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जेन'बा बिफां लाइफाङा जोंनि ओ जिउआव माबायदि मैखोमै बिहोमा होयो दा बे सैथो ओ बिफां-लाइफां गैयाबा जों बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा आरो जों जिब जुनार गैयाबाबो बिफां लाइफाङा बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा आरो दा बेयाव मोनसे जोबोद गोथौ ओंथि हाबनानै दङ मानो होनना बुंब्ला नोंथाङा जे होनदों जोङो हां लानायनि खोथा दा हांखौ जोंबो लायो आरो बिफाङाबो लायो दा बिफांङा जे गेसखौ हां लायो बे गेसखौ जों ओ बुहुमाव थानाय जिब जुनार दाउमा दाउसा ओ मानसि दुमसि बिसोर हगारनाय बे कार्बनडाइ अक्साइद गेसखौ बिथांमोना बोनानै लायो आरो दा बि बिदि बोना लानानै बिथांमोना उ मा जायो ओ जों जेरै अक्सिजेन गेसखौ बोनानै लायो ओ बिसोरबो कार्बन्डाइ अक्साइद गेसखौ बोनानै लानानै ओ थांनानै थायो आरो दा बिदिनो जेन'बा जों बेयावनो नुनो मोनो जे ओ मोनथिनो मोनो बा हमदांनो मोनो जे बे बुहुमाव जों बिफां लाइफ बिफां गैयाबा माबायदि जागोन आरो बिफां लाइफांफा जों सुबुं माहारि गैयाबा मा जागोन दा जों मिथिखागौ बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माखासे ओ मुवा बेसादनिफ्रायबो जोंखौ मदद होयो ओ जेरै बिफां लाइफांङा जोंखौ ओ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां माखासे मुवा बेसाद मोनो जोङो ओ बे अक्सिजेन गेसखौ दोनथ'नानैबाबो बिफां लाइफाङा जोंनि ओ बारहावायाव मोनसे सोदांनाय हाबा मावो जाय जोंनि बारहावाखौ गोग्गो लाखियो ओ मानो होननानै बुंङोब्ला ओ जों बुहुमाव गोबां रोखोमनि माखासे मुवा बेसाद गारि मटर बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया ओ जोंनि ओ मटर जोंनि बारहावाखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामगासिनो। दे जोंङो नुनो मोनखायो जेनेबा आथिखालाव गोबां गुबुंले बारहावा नुनो मोनबाय जोंङो। जाय बारहावाया जोंनि ओ जोंङो हां लाथाव बेखौनो जों नुनो हां लाथावानो नंला जोंनि थाखाय। दा बिदिनो जोङो बेफोरबायदि हांखौ लाबाय थायोब्ला जोङो निस्सय ओ जोंनाव माखासे लोमजानाय साजानाय बे फैगोन दा बेफोरखौ जोंनि बे बुहुमाव थानाय बिफां-लाइफांङा ओरैबादि ओ सोदांनानै जोंनि गेजेराव माखासे अ अक्सिजेन गेस बेखौ हगारो ओ बेखौ जोङो मानिनांगोन दा जोङो बिफांनिफ्राय आरोबाव जोङो गोबां माखासे मुवा बेसाद मोननो हायो ओ जेरै जोंङो बिफांनिफ्राय उ मा मा मोननो हायो होमबा जोंङो बिफांजों जोङो गोबां माखासे मुवा बेसाद ओ बानायनो हायो। जेरै जोङो जोंनि जिउआव बाहायनाय बिदिनो दरजा, खोरखि ओ बा जोंङो न' लुनायावबो जोंङो दंफांखौ बाहायो। मानो होनना बुंङोब्ला ओ जोंङो दंफां गैयाबा जोंनि न' बां बेफोरो मालाबाबो गोरा जाया। दा बिदिनो ओ जोङो दंफांफोर दंफांफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खौ गोरा लुनो हायो। दा बेल' नङा ओ जोंनि गेजेराव ओ बिफां लाइफाङा मोनसे ओरैबायाददि मैखोम ओ मोनसे जायगा लाबावदों बे जाहैबाय ओ जेन'बा जोंनो साया सायख्लुम होनाय। दा बिफां लाइफाङा जोंनो मोनसे ओरैबादि साया सायख्लुम होयो ओ जोङो दैज्लां बोथोराव मानसिफ्रा आइखां बायखां जायो सान्दुं अखा जोङो एखमबा सान्दुं एखमबा अखा बे समाव मा जायो बांद्राय सान्दुं दुङोला जोंनि मानसिया खाराव माराव थानो हाया। जोङो फांखा सिङावबो जोङो गसंनानै जोङो फांखा जाबाय थानानैबो जों फांखाबो जाबाय थानो हाया। ओ जायनि थाखाय जोंनो माखासे साया सायख्लुमनि गोनांथि जायो आरो। दा जों साया सायख्लुम ओ जोङो बेखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसिम मोजाङै मोननो हायो। दा बे साया सायख्लुम लानायावबो जोङो बिफां लाइफां जों खौ मोजां मदद होयो ओ जायनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ मानिनांगोन। दा बेल' नङा ओ बिफां लाइफाङा जोंनो माखासे जाग्रा मुवा होयो। जायखौ जायोब्ला जोङो ओ जोंनि देहायाव
औ नोंथां।
माखासे ओ मा होनो माखासे भिटामिनफोरखौ जों मोननो हायो। जाय भिटामिना जोंनि देहाखौ मोनसे गोख्रों ओ देहा दानायाव मदद होयो। दा बेफोरनो ओ बिफांफोरनि माखासे खामानिफोर दा बिफां लाइफाङा बेल' नङा बिफां लाइफाङा जोंनि ओ जोंनि दुनियाखौ सोमखोर समायना खालामो। बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि ओ दुनियानो ओरैबादि जागोन जे लांदां बे न' जाजोबगोन आरो हाग्राबा हाग्रामा ओनसोला जोंनि ओ जिब जुनारफोरनि थाखाय जोबोद ओ मोजां बा मोनसे थाग्रा खुलि महरै ओम बिफां लाइफांफोरा जोंङो जिब जुनारफोरखौ थाग्रा महरै थाहैयो। दा बिदिनो हाग्रायाव हाग्रा बारियाव जोंनि बिफां ओ गोबां रोखोमनि जोंनि जिब जुनारफ्रा जोंनि थांनानै दं। जाय जिब जुनारफोरखौ जोंनि ओ सुबुंफ्रा ओ बासायना लाखि नांगौ। ओ जाहाथे बिसोम बिथांमोनहा गोमानानै थाङा। जुदि जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफाय जोबोबा ओ जोंनाव बे हाग्र बारियाव थानाय जिब जुनार बा जों नुफेरि जिब जुनार बिसोरो गोमालांजोबनो हमगोन। जायनि थाखाय जोङो मा खालामनो हायो? ओ जोंनि बे हाग्रा बंग्राखौ बासायनानै जोङो जोंनि बुहुमनि सोमगोर समायना महर जों बेखौ बासायनानै लाखिनो हायो आरो। दा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय आसा खालामो जों उननि समाव लोगो मोनलायगोन। अब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां अब्ला नोंथांनिमबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय साबायखर बावहरनाय जाबाय अब्ला दे दोन
औ देदा एसेनोसै दे।